हेल' नोंंथां
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ
औ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ नोंथांखो फन हरनायनि जाहोनानो जायैबाय
औ
जो नोंथाङा जेरै जोंनि बर' जोंनि बर' सुबुंफोरनि जानाय जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
बुंनो थाङोब्ला जोंना बर'नि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंना गोबां रोखोमनि ओंख्रि दोङो नङा होमब्ला नोंथां ओ जेरै जोंना बर' सुबुं फोरा माने गोबां रोखोमनि ओंख्रिखौ माने ओ खानथिंनाबो जानो रोंगौ आरो बिदिनो माने ओ गोबां रोखोमनि ओंख्रि न'आवनो माने बानायनानै जानो रोंगौ आरो नोंथां ओ जेरै बिसिना जोंना ओ ओंख्रि होननानै बुङोब्ला माने साबसिन हामसिन जेरै अनला ओंख्रि आरो अनलाजों दाउ आरो बिदिनो उम सबायजों सामु बिदिनो ओ नारजिजों अमा माने गोबां माने बर'फोरनि खहाबथावना खहाबथावना माने ओंख्रैफोर जेरै जोंना अनला ओंख्रि या न'आव जानायनि अनगायैबो माने गोबां खामानियावबो माने गोबां माने ओ बिदिनो मिथिंफोरावबो जोंना बर' साहित्य सभा मिथिंफोरावबो जों जोंना अनला खारैखौ माने बानायनानै होननायखौ जों नुनो मोनो नोंथां ओ आरो जोंना ओ अनला हारै होननानै बुङोब्ला जोंना बिदि बिदिनो माने ओ हाबा जायखौ बुङो जों हाथा खुरनाय बै हाथा खुरनायावबो माने जोङो ओ बै अनला खारैखौ माने बाहायनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंना औ खैना गोदाना जोंना ओ जेरैहाय बेखौ संनानै एबा बानायनानै बै अनला खारैखौ जोंना ओ गामि नि सुबुंफोरनो माने जाहोनांगौ आरो नोंथां ओ औ आरो बिदिनो जोंना अनला खारै माने माजों माजों संजायो होननानै बुङोब्ला जोंना अनला खारैखौ अ अमा जोंबो संजायो आरो बिदिनो ओ औवा मेवाइजोंबो जोंना बानायना जानो हायो आरो जोंना ओ जायखौ बुङो मैखि जायखौ बुङो जोङो ओ थाइगिर थाइगुरनि खंजोंबो जोङो बेखौ ओ नाफोरजों ओ बानायनानै जाजायो नोंथां आरो जोंना खोमा बिबारजोंबो जोंना बेखौ अनला खारैखौ माने जानो हायो ओ बिराद मिलौदो जायो आरो बिदिनो जोंना अनला खारैखौ माने गोबां रोखोमै संनानै जानो हायो जायखौ बुङो जोङो ओ खारै खारैया जोंना माबोरै जायो बुंबा बे खारैया जोंना औ माबा माने बेखौ मा बुङो थालिर जायखौ बुङो जोङो ओ थालिर मादा आरो थालिर फस्ला बिनिफ्राय जोङो बेखौ औ बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो ओ अनला खा रैनि अनगायैबो जोंना नार्जिजों अमाखौबो माने गोबां माने बर'फोरा बर' सुबुंफोरा गोबाङानो माने जायो आरो नोंथां ओ जेरै बिसोर जोंना ओ न'आव संनायनि अनगायैबो बि दिनो ओ नारजि अमाखौबो माने हटेलफोरावबो जोंना अनलाइन खालामना मोनसै आथिखालनि मुगायावहाय। ओ बिदिनो औ जोंना अ बर' सुबुल' नङा बे नारजि अमाखौ गुबुन सुबुंफोराबो माने जायो आ आरो नोंथां। ओ गोदोहाय बुङोमोन जोंना बर'फोरखौस' अमा जायो होनना खिन्थु आथिखालनि मुगायाव गोबां हारियानो एबा गोबां सुबुङानो अमा जासै आरो अमाजों नारजिखौ माने मिलौदो जायो होननानै माने गुबुं गुबुन हारिनि सुबुंफोरा मोनथिनानै ओ जासै आरो नोंथां। बिदिनो जोंना जेरै ओ सबायजों साम'खौबो जोंना ओ जोबोर गोथाव बर'नि ओंख्रि। बेखौबो जोङो ओ बिदिनो हटेलफोरावबो मोननाय जायो। हटेलफोरावबो बानायनाय जायो औ न'नि अनगायैबो आरो जोंना अ बेफोरल' नङा बर'नि ओंख्रिया गोबां हाग्रा बंग्रानिफाय ओ माने ओ खांथिंना ओ जोङो संनानै जानो हायो। जेरै जोंना थास' थास'खौबो जोङो ओ बर'फोरा माने जायो थास'खो जोङो अमानोबो रुनानै होनाय जायो।
औ नोंगौ।
ना सुबुंफोराबो ओ जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ आरो जेरै जोंना ओ जायखौ बुङो जों मानि मुनि बिदिनो खांथिंनानै बेफोरथ' माने देहानि थाखाय साबसिन हामसिन ओंख्रि। ओ जेन बेफोरो औ मुलिबो जायो ओ जोङो बेफोरखौ माने ओ गोबां बायदिसिना ओंख्रिफोरखौ माने जोंनि बर' सुबुंफोरा नागिरनानै जानो रोंगौ आरो नोंथा थां आरो ओ बि दिनो ओ बर'फोरा गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखो संनानै जायो आरो ओ गोबां रो ख्रिफोरखोनो जोंना ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिखो माने जाग्रा जाबाय आथि खालनि मुगायावहाय औ जेरै अनला खारैफोरखौथ' जोंना ओ गोदो गोदाय ओ आबै आबौमोना जोंना ओ बिदिनो ओ अनला खारैया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो नालाय आरो ओ इयुनावाबबो बिदिनो सोलिलांबाय हागोनखौ माने जों बुंनो हायो ना बिदिनो माने अनला खारैखौबो हटेलफोरावबो जोनिया बानायनानै माने फाननाय रां खामायनाय बो जों नुनो मोनो। आथिखालाव जोंना बर' सुबुंफोरा ओ माने जानाय-लोंनायजोंबो माने गोबां माने रां खामायगासिनो नङा होमब्ला नोंथां जेरै ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना न'आवनो ओ न'आवनो ओ आसारफोर बानायनानैबो जोंना बिद दिनो बेफार फालांगि खालामहरनायबो जों नुनो मोनदों आरो जोंना न'नि फ्रायबो जोंना अनला ओंख्रिफोरखौबो माने ओ अनलाइनजों माने हरनो हायो आरो। आथिखालनि मुगायावहाय जोंना औ बिदिनो माने बर'नि ओं ख्रिया माने गोबां माने मुंदांखा जानानै दं ओ जेन अनलेन एबा अनलाइननि गेजेरजोंबो मोननाय जानानै दं आरो जोंना।
औ नोंगौ।
बिदिनो जों बायदिसिना दङ' बर'नि ओंख्रिफोरा ओ माने ओ बुंब्लाबो माने जोबनो थाङा माने ओ बर'नि ओंख्रिफोर होननानै बुङो ब्ला जोंना ओ फाथोखोबो जोंना ओ जायखौ बुङो जोङो फाथो फाथोखौबो जोंना ओ अमा बे दरजोंबो संनानै जानो हायो जोबोर गोथाव जायो बेबो। बिदिनो माने ओ मोनसेबो माने मिलौदो जाया एबा गोथाव नङा होननानै बुंनाय ओंख्रियानो गैया आरो जोंनाहाय नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसो सोलावबो बिदिनो ओ बर'नि ओंख्रिनि बागै नोंथा ङा एसे फोरमायना होनो हागोन।
औ उम नों दानिसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि जोंनि बर'नि मे गङा बेफोरबायदिनो गोबां खहाब खहाबथाव खहाबथाव ओंख्रिफोर जेरैहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जों बेबायदिनो बर'फोरा गोबां खां नागिर नागिर हाग्रा बंग्रानि बो मेगं थाइगं नागिनानै जायो आरो न'आवबो आबाद मावनानैबो जों जानो रोङो औ। बेफोरबायदिनो जोंहा अनला खारै होननानै बुङोब्लाथ' बुंनोनो नांखाया नोंथां। औ। बेखौ जों दाउ बेदरजों सङोब्लाबो जों बेखौ गो जोबोद गोथाव मोनो आरो नोंथां।
औ
औ जों अनला खारदैखौ जों अमाजोंबो जाजायो दाउजोंबो जाजायो बेबायदिनो औवा मेवाइजोंबो जाजायो आरो नोंथां औ। बेबायदिनो सबाय जायखौ जोङो दाउजों सबाय होननानै बुंब्लाबो जों जोबोद गो माने जों जोबोद गोथाव मोनो जाना
अं
औ बेबायदिनो जोङो सबायखौ साम'जोंबो जायो। जोङो दाउजोंबो जाजायो जों नाफोरजोंबो ना गोरानफोरजोंबो जोङो गोबां बायदि बायदि ना बेद दर बायदि बायदि होननानै जोङो संनानै जायो औ जों जोबोद गोथाव माने जोबोद गोथाव आरो माने। सबायजों जों साम' अमा दाउबाबो औ जोंहा मैथाजों जायखौ जों न'फोरावनो फोनानै दख्लासे हायावबाबो जों फोनानै जों लायो। औ बेखौ जोङो ना फोरजोंबो नाफोरजों जों जानानै जोबोद गोथाव मोनो
औ।
औ मैथा जों नाजोंबो गो-गोबां गोथाव जायो आरो नोंथां। औ माना मुनि जायखौ जों खाबथेंनानै मोनो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बेयो मोनसे मुलि बायदिस सो आरो नोंथां औ जेरैहाय जों नाफामफोरखौबो नाफामफोर खौबो जोङो जोबोद गोथाव मोनो जानानै औ नाफामखौ मारै बानायो होननानै बुङोब्ला जों बेखौ ना ना ना फिसा फिसाफोरखौ जोङो बायनानै एबा गुरनानै नङाब्लाबो हाखरफोराव सारनानै मोनो ब्ला जों बेखौ मोजांहाय बासिनानै जोङो बेखौ सान्दुङाव फोरान फोराननानै आरो जोङो बेखौ थास' बुगाखौ जोङो औ दान हाफायनानै लाबोनानै जों बेखौ फिसा फिसा हानानै सान्दुङाव फोराननानै आरो नोंथां औ जोङो बेखौ फोराननानै जेब्ला थास'जों आरो नाजों रानोब्ला जों बेखौ जमा दिंखि एबा उवालफोराव सो औ सो सौनानै जोङो बेखौ उवानि हासुंफोराव जोङो सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जों बेखौ बेखौ जोङो मोजाङै थालिर बिलाइ एबा हिस द्रिफोरजों जोङो मोजाङै गोराहाय नारसो नारसो सोनान होथेना दोननानै जोङो बेखौ उनावहाय जानो हायो आरो नों थां औ बेखौबो जोङो ना बुं फामाथ' जोंनि बर'नि मोनसे गोबां गोथाव मेगं आरो नों
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोंहा एम्फौ लाथाफोरखौबो जोङो गोबां माने रु एवनानैबो जानो हायो मैथाफोर संनानै जानो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा लाथा एम्फौ जानानैबो जों जोबोद गोथाव मोनो। औ बेफोरबाय दिनो जोंहा बुं बर'नि मे बुंनो थाङोब्ला बरनि मेगङा जोब नो गैया आरो नोंथां। औ संनानै रोङोब्ला जोङो गास संनानै जानो रोङोब्ला जों गासैखौबो गोथाव मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
आ औ औ फाथो बुङो जायखौ जोङो। फाथो बुङो जायखौ जोङो फोराननानै जेब्ला बेयो रानो अब्ला जों बेखौ नारजि होननानै बुङो। औ बेखौबो जोङो अमाफोरजोंबो जानो हायो अमा बिबुफोरजोंबो जानो हायो। माने जोबोद खहाबथाव आरो नोंथां औ थाइगिर बुङो जाय खौ जोङो नाफोरजोंबो जानो हायो औ बेबायदिनो जोंहा बरनि मेगं बुङोब्लाथ बुंनोनो नांखाया आरो नों
औ नंगौ नोंथां।
गोथाव गोथाव
जोंनि बरनि ओंख्रि बुंब्ला माने ओ गुबुनफोरा माने हाया आरोना नों थां माने जोङो ओ माने बाखनायना लानो हायो। नङा होमब्ला नों
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ औ जोंनि औ औ सिगां बुंनो थाङोब्लाथ सिगा गोदोहाय जोंनि बर'नि मेगंफोर औ गुबुन हारिया जेरै बासियोमोन दा औ नोंगौ दाथ बयबो जोंनि बरनि मेगंखोसो गोथाव मोनग्रा जाबाय आरो नोंथां। औ गुबुन गुबुन हारिफोर खौबो जोङो जोंनि बरनि मैगंफोरखौ अमाफोरखौ अमा जेरैहाय अनला खादै बेफोर सबाय ओंख्रिफोरखौ जों गुबुन हारिफोरखौबो जानाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नों
औ औ बेफोरबायदिनो जों बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन हारिफोरखौबो गोबां जाग्रा नुनो मोनग्रा जाबाय।
औ
औ बेबायदिनो जोंहा जों जोंहा बरनि मेगं बुङोब्ला जों माने बुंनोनो नां खाया जों माने जोबाबो उथियि बायदिस आरोना नोंथां औ
अ बिदिब्ला नों नोंथां जोंना दोननायनि समाबो जाबायमोन नङा होमब्ला! औ
औ नोंथांजों औ नोंथांजों बरनि मेगंनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन
औ नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां औ। दे बिदिब्ला नोंथा औ दे नोंथां।